हेलौ।
औ नोंथां।
औ खोनादोना नोंथां? अ नोंथाङा मारै दं?
सान्दि मोजाङैनो दं नोंथाङा माब्रै दं?
ओह जों दिनैहाय दावबायनायनि सायाव रायलायनोसै।
औ जायो।
उम। थ' नोंथाङाथ' मिथिखागौना दावबायनाया माने जों बेखौहाय माबायदि जोंनो मा होयो मा गियान होयो दावबायनायनि गेजेरजों जों मा गियान मोननो हायो नोंथाङा
उम।
औ
दावबायनो मोजां मो नोना?
दावबायनो मोजां मोनो मोननाया। नाथाय दा साननैसो दावबायनो जायाखै सिगां दावबायदोंमोन। दायो समबो मोना खै नालाय इसे गावनि खामानियाव एसे मु खुब जाना दंथ' यो ओंखायनो एसे दावबायनायफ्राबो खम जाना दं। नोंथाङा माबोरै मोनो दावबायनानै?
ओ आंथ' मोजां मोनो माने दावबायोबा जोंनि गोसोफ्रा माने फ्रि जायो नालाय माने ओ दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गुबुन दाबसे जायगानि ओ सो गोदान-गोदान जाय गानि सोमोन्दैहाय मिथिनो मोनो आरो गियान मोननो हायो। नलेज मोननो हायो। आरो जोङो जों थानायनिफ्राय बेलेक जायगायाव थाङोबा हजोंनि जाय गाया माबायदि हजों माबायदि सोलियो माबायदि जायो। माबायदि थायो ओमफ्रायहायो माबायदि हालोदा माने जेराव नों थांदों बे जायगानि बारहावा माया माबायदि बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिनो हायो आरोना । ओमफ्राय ओ ओमफ्रायहायथ' ओ बे हजोंनि जानाय थानाय आरो हजोंनि मानसिफोरनि सोमोन्दैहाय मिथिनो हागोन। नोंथाङा बेलेग जायगायाव दावबाय-दावबायहैयोबा ।
नोंथाङा आसाम हादोरनि बाहेराव आलदा रायजोखौ बेरायहोबाय नामा मालाबा?
औ बेरायबाय बेरायनायाथ' ।
एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? अबे मबे मबे हादरसायाव माबे दासिम दावबाय हैखो?
फ्राय आङो माबायाव थांबाय। बेलेगाव थांबाय माने आं थांनाया थांबाय थांनानैथ' बिराद मोजां मोनदों।आङो
उम नंगौ।
औ आसामनि अनगा बेलेगावबो बेरायहैबाय। ओरैनोथ' नोंथाङा ़ दावबायनायनि सोमोन्दै मा सानो? बेखौ खोन्थानो हागोन नामा?
नोंगौ नोंथाङा जेरै सिगाङाव फोरमायलांदों दे दावबायनानै गोदान गोदान जायगा दावबायनो मोननानै बिथां बा दाबै जायगानि खोथाफोरखौ बा ओ बिनि बारहावा आबहावा मिथिंगा बै जायगानि बे जायगानि मानसिफोरनि आखु आखुथाइफोरखौ मोन्थिना मोनो। जेरै नोंथाङा जेब्ला ओ आसामनि बाय ज' थांगोन आं एक्जामपोल बायदिहै ओ जोंनि भारत हादोरनि राजधान राजथान राजथावनि दिल्ली, दिल्ली नोगोर मानि खो थाखौनो आं बुंनोसै।
उम।
दायो जों दिल्ली नोगोरमायाव थांनो होनबा जों बेहाय बोथोरा एसे गरम। आरो बिदिनि हिसाबै जोङो बेहाय एसे गोजां बोथोराव थांबा जों जोबोद गुसु मोनो बै जायगायावहा।
उम।
औ गुसु मोननाय जायो। बेजोंनो लोगोसे जों बै जायगायावहााय थांनानै जोबोद मिथिंगायारि बा नङाबा जों बेवयाव जारिमिनारि खोथाफोरखौ मोनथिनो मोननाय जायो। आरो बैहाय बै जायगानि मानसिफोरनि आखु-आ खुथाइखौ मोनो। जेरै आं ओ मिथिं मावबिदांथि बा एगजामपोल बायदियै आङो दिल्लीनि खोथाखौ लानानै बुंनो सानबाय बियो जोंनि दिल्लीया जाबाय जोंनि हादोरनिनो राजथावनि जाहैनायजों लोगोसे बेहाय बायदि रोखोम ओ फोलेरनि सिगांनि जारिमिनारि खोथा जेरै बायदि रोखोमनि फोलेरा बेहाय राज उलाआफाद खुंबोदोमोन। जेरै नोंथां गोदोनि जारिमिनारि खोथा बुंबा नोंथां ओ जेरै मुगलफोरा बेहाय राय जो राजउलाफाद सालायबोदों। सारा भारत हादरखौनो बिथांमोना ओ सालायबोदोंमोन बा दिल्लीनि सुलतानफोराबो सालायबोदों। बेबायदिनो जोंनि दिल्लीनि सुलतान फोरा लुनाय बायखोन्दा नेर्सोनफोरखौ जों दिल्लीयाव थांबा नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो मुगल फोराबो लुनाय बायखोन्दा नेरसोनखौ जों नुनो मोनो जेरै मुंदांखा साहाजाहान बिथां मुगल ओ सम्राट बा मुगल राजा
उम
मुगल राजा बिथां साहा जाहाना नुनाय जामि मस्जिद बा नोंथां बे लाल किल्लाखोनो होनजायो रेडफर्ट होनना बुङो इंराजियाव आरो बेबायदिनो आग्रायाव थानाय। दानि दो उत उत उत्तर प्रदेश हादोरसायाव थानाय आग्रा सोहोराव थानाय ताजमहेलखौ होनजायो बेखौ जाबाय अन्नायनि नेरेसोन बिथां साहा जाहाना बेखौ गावनि बिसि ममताज बेगमनि मुङावहाय बे ताज मेहलखौ बानायदोंमोन। बेबायदिनो आरो दिल्लीयावहा मोजां मोजां जायगा दं जेरै जानटार मोन होननाय जायगा दङ आरो जोंनि ओ भारत हादरखौ मोनसे समावहा हमलांनाय बा राज खालामामलांनाय ब्रिटिश इंराजिफोरा बा इंराज लुलांनाय जोंनि ओ जोंनि राष्ट्रपति भारत हादरमारि रास्ट्रपति थानाय न' रास्ट्रपति भबन बा पार्लियामेन्टखो होनजायो गोदोनि फुराना पार्लियामेन्ट दाथ' गोदान पार्लियामेन्ट नुबाय पार्लियामेन्ट हाउसाआ गोदान जाबाय दायो आरो गोदोनि पार्लियामेन्ट हाउस बेफोर आरो जोंनि भारत हादरा बा ब्रिटिशफोरा सिगाङावहा इंराजिफ्राव बानायलांनाय इण्डिया गेट बेफोरखौबो होनजायो जों बेफोरखौ नायनानै आं जोबोद गियान बा आं जारिमिनारि खोथाफोरखौ एसे मोनबोदों आरो बोरै थांनानै आरो। बैहाय दिल्ली नोगोरमयाव थानानै बे जोंनि राजथावनि। जानायजों लोगोसे बेहाय। गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि बा बायदि हादोरसानि सुबुंफोरा। बेहाय जिउ खुंनो थाङो बा फरायनो थाङो। बेहायनो बेहाय जों बायदि रोखोमनि मानसि। फोर लोगो मोनो जेरै बेहाय दिल्लीयाव। हा दिल्लीयाव बायदि रोखोमनि मोजां-मोजां फसंथानफोर दं। फरायसालि बा फराय-फराय फरायसालिमा बा मुलुग सोलोंसालि। बिनि गेजेरावनो जवाहारलाल नेहरु इउनिभारसिटिखौ जे एन इउ होनना बुंदों। आरो दिल्ली इउनिभारसिटि बेफोर आरो जेरै- हन्स राज कलेज रामदास कलेज बेफोरो मोजां-मोजां फसंथान। खुन्दुं। दिल्लि अखार
औ।
आरो बेहाय दिल्लीयाव एसे जिखुनु जिनिस बा जिरादफोरनि बा जिफोरनि दामा जोबोद खम खम खमावनो मोननाय जायो जेरै- बेहाय सरजुलि मार्केट बा ओरै नोंथां रेड फर्टआव खाथियाव थानाय लालकिल्ला खाथियाव थानाय औ मोनसे बाजार दं हाथाय खाथियावहा सान्दुनि सख होनना बुङो। औ बेफोर जायगायावहा। जि बा जिरादफोरा खमथार गोबां खमथार। जाव नोंथां। आरो नोंथाङा औ।
नोंथाङा बेवहायथ बेरायनो थांबाय हो बेरायहैनो थांबाय बे बेरायनाय बे फोरावहाय नोंथाङा माबाफोर माने उसुबिदाफोर मोनदों नामा माने मोनदोंमोन नामा
औ। थांनांगौ। असुबिदाया थ' गोजान जायगा हान्थिनाय समावहा उसुबिदा मोनखायो।
आरो नोंथाङा मा सांग्रांथि होनो गोसो
औ नंगौ नोंथां। जों दावबायनाय समावहाय जों जयै थांदोंमोन जों आदा मोन फंबायमोन बा आंनि गावनि लोगोमोन जों जा जयै गासै जोङो गासै जों जिबा जों जिबाजोन थांदोंमोन जों रेलजोंनो थांदोंमोन रेलजों हान्थिनायाव जों जोबोद खस्थ' मोनलांदों मानोना लामायाबो गोजानथार आरो गोजां बोथोराव थांनाय जादोंमोन गोजां बोथोर थांनायावहा ट्रेन बा रेला एसे लेट जाबाय थायो लेट जायै जायै जों गोबाव सम नांदों जोङनो सानथाम नांगौ जादों बेवहाय जों जोबोद खस्थ' मोनलांदों थांनायाव आरो बेबायदिनो जोङो थांनाय बेहाय दिल्लीयाव आ गोजां बोथोराव ओरैबायदि बिनि बारा गुबुंले जायो हांखौनो लानो हाया हाया मानो गोजांनायाबो गुसुआबो जोबोद गुसु थार दिल्लीयाव गोजां बोथोराव जों थांनाया जों डिसेम्बर मासाव थांदोंमोन दिडिसेम्बर दानाव बेहाय ओरैबायदि गुबुंले बारा उखुन्दैयानो बिरबाय थायो गुबुंले गार खानानिफ्राय ओंखारनाय बा गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफ्रानो बिरबाय थायो हांखौनो लानो हाया हाया जायो आरो बेैबायदिनो बेहाय मानसिफ्राबो वेलकामिं मोजां मानसिफ्रा औ बायदिसिना जायगानि बा गोदान बा बाहेरा हादोरनि गुबुन हादरनि मानसिफोर फैयो बेहाय गोबां दावबायारिफोर लोगो मोनो बिदिनो सांग्रांथि होनोबा गुबुन जायगायाव दावबायबा एसे सांग्रांथिखौ लाखिनांगौ मानो होनबा जों बिनि बै जायगानि सिगां गिबियाव थांग्रोबा जों बै जायगानि हाल सालफोरखौ जों मोनथिनो मोना ओंखायनो एसे सांग्रांथि जाना थानांगौ जेरै सिखावफोरानो जा बा नोंथांनि पकेटफोरावहा गारि बा मथर सिटि बासफोराव हान्थिनायावहा जोबोद गिनो गोनां आं माव बा एगजामपोल बायदिहै जों जों दावबायनाय सासे आरानिनो जों बासावहा जेरोरै जों सिटि बासाव दावबायदोंमोन जों गोजानथार मान्थारनिफ्राय जोङो ओरै दिल्लीनि ओ ओ जेन्द्रोर नोगोर होनाय जायगायाव थांबाय थादोंमोन बासाव हान्थिनानै बे थांबाय थानाय समावनो जोंनि आदा सासेनि मबाइलखौ खाव लांदों आरो बासावनो बेफोरबायदि सांग्रां बेखौ जों लाखिनांगौ जाहाथे थे जों बेहाय जों एसे मोजाङै थानाया मोजां
औ उम दे नोंथां होनबा दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै
औ दे औ साबायखर नोंथां